आइना औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा ओ सम दोङोना
जागोन नोंथां
औ बिब्ला ओ नोंथांनि बायदिब्ला बिदि मबेला ओ मबेल बाहायनाया मोजांना गाज्रि इसे नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोना आरो मबेलजों जों मा मा मा ओ मा मा खामानि ओ मावजायोबा मा मा खामानि मिथिनो मोनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा
औ औ जागोन नोंथां
औ
दानि जुगाव जों मबेलखौ बाहायनो रोङोब्ला मोजां बाहायनो ओस बाहायनो रोङाब्ला जोंनि थाखाय गाज्रि दानि जुगाव मबेला मोनसे ओरैबायदि जालांबाय जे कम्पिटार बायदि जों गासैबो बाथ्राखो बेनिफ्राय मोज मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ जों बेनिफ्राय मिथिनो हायो बेनि गेजेरजों जों बहा मा जादों बहा मा जायाखै जों मिथिनो मोनो बेखौ जों नाङा फाङा समफोराव जों बाहायला बायबा जों उन्दै गथ'फोरा बेयावनो गाज्रि जालाङो जों बेखौ बांद्रायबो नङा एसे सम लानानै एसे नायनांग
औ औ औ नंगौ नोथां
बेनिफ्राय जों मबेलनि जुगजो मबेलनि मबेलनि जोहैनो जों जों दिनै स गोबां हादोरनि बाथ्रा हादोरनि बाथ्राजों आसामनि बाथ्राजों मिथिनो हायो मोजां गाज्रि बहा मा जादों बहा मा जायाखै बेफोरनि बागै जों गोबां मिथिनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मबेला दानि जुगाव ओरै जालांबाय जिह बेखौ जों बेखौ जों बयनोबो बयनोबो माने नांथारगौ जाबाय आरोना
औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय जों बेखौ दानि जुगाव मबाइल नङा ब्ला जेबो खामानियानो जाया होननानै बुंनो हायो
औ नंगो
सब खामानियावबो जों अनलाइन खालामनाय बायदि बायदि अनलाइन खालामनाय मायबा साख्रि बाख्रिनि अ अन खालामनायबाबो जोंनो मबाइलनि गोनांथि
औ ओ बि ओ बिदिब्ला नोंथाङा बे मबाइलाव नोंथाङा मा मा ओ खामानि मावो एबा नोंथांनि मबेलाव जेनेबा मो नोंथांनि नोंथाङा मबेलाव मा मा एब खौ बांसिन बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना
औ दानि दानि समावथ' जों बांसि नानो इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बेफोरखौ जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो
औ औ
बेफोरनि जोहै बिदिनो जानला मोनला उन बे गथ'फोरा बिदिनो जानला मोनला एप्सफोरखौ बाहानायलाबायनानै बिदिनो गाज्रि जालाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
जों मबाइल नङाब्ला जों दानि जुगाव जों जेबो खौरां मिथिनो मोना आरो जों जेबो खामानिखौनो मावनो हाया होननानै बुंनो हायो नोंथां नोंथाङाबो एसे मबाइलनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ मबाइल ओ मबाइलनि बागै ओ जेनेबा नोंथाङा जा जा फोरमायलांदों थिग बेबायदिनो दानि जुगाव बेदनो सोलिगासिनो आरो नोंथां थिख बेबादिनो जोंनिया मबाइला ओ बाहायनो रोंब्ला मोजां बाहा ओ जेनबा बेखौ बाहायनो रोङाबा गाज्रि आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोबाथ' ओ गोदो जेनेबा गोदो गोदाय उन्दै उन्दै जेनेबा गथ' ओ उन्दै उन्दैफोराव जेन'बा जोंनि बिमा बिफाफोरा बिदि मबाइल होआमोन गथ'फोरनो औ ओ दाथ'ओ दा गे गोदान जुगावथ' बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखायनो बिदि मबाइल खौनो उन्दैनिफ्राय हेगारना हायो नङा होमबा
थिग बेबायदिनो ओ दानि गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो मबाइल थुनायाव एक्सपार्ट एबा मबाइल नायनायाव एक्सपार्ट जायो
थिग बेदिनो महरखौ जेनेबा ओ गाज्रि बाहायो ब्ला जेनेबा बुंनो थाङोब्ला दानि गथ'फोरा बिदिनो मबाइलाव गोबां गेम फोर गेलेनानै फरायनायाव गोसो होया जादों एबा गाज्रि जालांदों नङा होमबा नोंथां
बिदिनो ओ खायफाफोरा मबाइलाव बिदिनो गाज्रि नुथाय एबा गाज्रि भिडिअ'फोरखौ नुनानदो गोबां गाज्रि जादों थिग बेबायदिनो मबाइल खौ मोजांब्लाथ' जोंनियाथ' गोदो गोदाय बिदिनो ओ मबलनि मबाइलनि जुग नङामोन नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो गोदो गोदाय जों गोजान गोजानाव आलासिफोरनो माबाफोर खौरां हरनो ओ ब्ला एबा गोजान गोजाननि सुबुंफोरखौ खौरां लानोबा जों बिदिनो लाइजामजोंसो ओ जों खौरां लायोमोन थिग बेबायदिनो बे लाइजाम खौ बे ओ बे जायगा गोजान जायगासिम सहैनो थाखाय बे लाइजामा हानसेयावनो सहैयामोन बेदि साननै सानथाम गोबां सान लायोमोन आरो औ ओ खिन्थु दा जोंनि ओ साइन्टिस्ट एबा बिगियानगिरिफोरा मबाइल फोरखौ दिहुनबाय बिदिनो ओ मबाइलफ्रा जोंखौ जोबोद खहाय होयो होबाय बिदिनो जों दा ओ सानसेयावनो जों जेबा दसेथननि गेजेरावनो जोङो मबाइल जों फन खालामनानै जों खोन्थाहरनो हायो आरो गोजान गोजानाव थां लामायाफोर माबाफोर दकुमेन्फोर माबाफोर फथ' नांगौ जाबो जों लोगो लोगोनो बेखौ सेबखांनानै हरनो हायो नोंथां
औ थिग बेबायदिनो ओ मबाइल बुंबाथ' मबाइलाव जोंनि ससियेल मिडियायाव जों गोबां नुनाङै बुस्थुफोरखौबो नुयो आरो खोनास खोनाङि बुस्थुफोरखौबो जों खोनायो नङा होमबा
औ बिदिनो जोंथ' बांसिनानो फेसबुकफोरखौ सालायो नङा होमबा नोंथां नोंथां सोलाय जानो हागौ औ बिनो फेसबुकखौथ' जोङो बिदिनो मोखां बिजाबबो होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बे फेसबुकआवबो गोबां ओ जोङो ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोम जबा जेनबा सुबुंफोरा बे गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थाङो दावबायनो थांनानै बेफोरखौनो मबाइलाव ओ फट' सेबखांनानै एबा भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियाफोराव हेंगारनायखौ जों नुयो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो थांनानै ओ बिदि जायगाफोराव बेरायनो मोनाब्लाबो जोङो बिदिनो गुबुन ओ सुबुंफोरा बेराय नानै मबाइल फोराव हेगारनायखौ जों नुयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो ओ बे ओ सियेल मिडियायाव जों बिदिनो गोबां फेसबुकआव जों बिदिनो गोबां बिदिनो जोङो सावथुनफोरबो नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो सानफ्रोमबोनि जों रासिफोरखौबो नुनो मोनो औ बिदिनो जों थ' गोबां एप-एप जोङो सालायो नङा होमबा बिदिनो जोङो बो सालायो वासपबो स जों इउटुबफोराव गोबां गियान मोननो हायो जों जेनेबा गोबां जों माबाफोर साख्रिनि एबा जबनि एप्लाइ खालामनोबाबो जों बे ओ इउटुबफोराव खौरां ओ मे खौरां एबा रादाबफोरनि गेजेरजों मिथि मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओ गोबां जों सावथुनफोर नुयो बिदिनो सिनेमाफोर नुयो आरो जोंनि आ वाटसप बुंब्लाथ' वाट्सपआवथ' जोङो बिदिनो जों ओ ओ जों खायसे खासेनिफ्राय एबा गुबुन खासेनो जोङो बिदिनो फट' दैथायहरनो हायो गोबां जोङो ओ हुवाटसपफोराव जों जेनेबा फनखौ रायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा ओ बेयो इउटुबफोरनिफ्राय इउटुबफोरनिफ्राय नायनानै मा मा जेनेबा रों-रोंनो मोन्दों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जों इउटुबनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो आरो नोंथां जेरै जों
औ
इउटुबाबबो जे मोनसे बिजाब बायदि जालांबाय आरो ना नों जे फरायनो गोसो नों बेखौ बोबानो
औ नोंगौ
जों जबफोरनि जबफोरनि साख्रि बाख्रिफोरनि जों रादाब मोनो इ इउटुबनि जोहैनो गोबां मोजां गाज्रि गोबां मोजां गाज्रि जों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो नों
औं नोंगौ नोंथां औ बिदिनो ओ नों नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला नोंथाङा उवाट्सापफोराव बिदिनो मा मा खामानि मावो एबा मा मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां जों वाट्सापनि जोहै जों गोबां खासेनिफ्राय खासे खौरां लालायनो हायो आरो जों जोंहा बि बिदिनो गोबां स्कुल कलेजफोरनि ग्रुप थायो जों बेहाय स्कुल कलेजनि बागै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो सकुलनि गोनां स्कुलाव जा मबा एडमिसन जानाय फर्म फिलाप जानाय बेफोरनि बा बेफोरनि खौरांखौ जों वाट्सपनि जोहै मोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जों फट'फोरखौ बेनिफ्राय सासेनिफ्राय सासे एसेनो हरनो हायो जों वाट्सपनि जोहै गोबां खामानि मावनो हायो आरो नों दा
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो बे इउटुबफोरावबो बे फेसबु सौफोरावबो जोङो गोबां जेनेबा गुबुन गुबुन हादोराव बिदिनो दावर दावसि जबा माया मोन दावाव दावसि जाबबो ज बेउुब आरो फेसबुकनि गेजेर जों बिदि निउसफोराव एबा रादाबफोराव जोङो नुनो मोन नङा होमबानो दां औ जों जेनेबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों बेरायनो थांनायाबाबो बे जों जायगायाव जों बे जायगाखौ बोरै जेनेबा माबायदि ओ जोङो बिदि नाय ससियेल मिडियायाव नायनो सानब्ला जोङो इयउटुबफोराव सार्च खालाम जों बोबानो नुयो नङा होमबा औ बिदिनो फेसबुकफोरावबो जों बिदिनो गोबां जेनेबा जोंनिया गोबां दावबायारिफोर दावबायनो थाङो नङा होमबा नोंथां बेसोर दावबाय थांनायफोरखौनो बिसोरो बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोरखौ बिदिनो फट' एबा भिडिअ खालामनानै हंगारो बिब्दिनो जों सुबुं माहारिफोरा बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थांनो हायाबाबो जों बिसोरनि होनायखौनो जों ससिेल मिडिया आआव बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां आरो दाथ' बिदि ससियेल मिडियायाव मानसिफोरा बांसिनानो गोबां रां खामायगासिनो नङा होमबा नोंथां औ बिदि बिदिला नोंथां जोंना समाब जाना फैबाय नङा हबा नोंथां औ नोंथां मबेल नि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे नोंथां